हेल'
अ हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय एसे इसे माबा जादोंमोन आंनिया मबिला
अ नोंथां नोंथांनो आङो दायो माने कल खालामनायनि गुबै जाहोना जादों जाहैबाय आङो माने जोंनि बर'फोरनि बे दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै ओ सावरायनो हरदोंमोन नों
अ जा अ हागोन दे
औ
ओ थ' बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ नोंथां।
ओ बर'फ्राथ' गोदो गोदाय दोरोङारि समनिफ्रायनो जानाय लोंनाय हुदाया दंहायो। आरो दै हुदाया गेजेराव दासिमहालागैबो दङ। होननानै आं सानो गोदो गोदाय बर'फोरा ओ गाव गावनो गाव माने जानाय लोंनायफोर गावनो गाव दिहुनोमोन आरो गावनो गावनो गाव गोबां मावनानै गावनि नांनायखौ गावनो जानाय लोंनायखौ सुफुंना लायोमोन। आरो बर'फोरनि दै जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो अनला दाउ ओमफाय बिदिनो नाफाम सबायजों दाउ आरो बिदिनो बर'फ्रा बायदि रोखोम संनानै जाबावो जेरै ओ एवफ्रामनाय सावफ्राम खुामनाय बिदिनो रुदबनाय आरो बिदिनो जब जब संनाय लाव लाव सं संनाय बेफोरखौ माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आखा फाखाखा। आरो दासिम हा जाहैबाय जोंनि माने बर' सुबुंफ्रा बेबायदि संनाय खावनायाव आखा फाखा बबेबा हाबा जायोब्ला बहाबा सोरनावबा ओ ओ माबा मोनसे प्रग्राम बा माबा मोनसे मि आथिं दावथिं जायोब्ला बैफोराव जोंनि बर' मानसिफ्रानो बैफोरखौ ओ मावो। गाव गावनो गाव मावलायलायो आर ना हेफाजाब होलायो ओमफ्राय बिदिनो माखासे जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। जोंहा बिदि मस्ला मस्लि बाहायनाय गैयामोन। आरो जोंहा बिदि थाव माबा माबि बाहायनाय गैयामोन। जोङो मस्ला मस्लिखौ गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा बाहायोमोन होनबाथाय। गंगार धुन्दिया बिदिनो नोरसिं बाहायोमोन ओमफ्राय अन्थाइ बाजाब बैफोरखौ माने बेदर लायै बेदर ओ बाहायनाय जायोमोन जेरै मैसोआव जोंहा अन्थाइ बाजाबबो होयोमोन नोरसिंफ्राव नोरसिंजों जोंहा अन्थाइ मैसो बेदर बा माबा मोनसे बेदरखौ होयोमोन जाहाथे माने बै बेदरनि बे माने मोदोमनाया खारनाय माने जे आरो जानायाव मोजां जानाय जाहाथे बासिना ओंखारो बेनि थाखाय जोङो होनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ जेरै गंगार दुन्दिया ना मा होनो बेखौबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मिथिंगानि बुस्थुखौ जानानैबो जों जोंनि माखासे दोरोङारि समाव जोंनि ओ माखासे सुबुंफ्रा देहायाबो गोग्गो जादोंमोन माने गोबाव सम जोरनो हादोंमोन नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव माने बैफोरबो बुस्थुखौ आर्टिफिसियेल महरै दिहुननायखाय जोङो माखासे मानसिफोरनि माने जिउआ माने खान्दानिफ्राय खान्दा जालांबाय दं। माखासे बुस्थुफोरखौ जोंनि जानायनि गेजेरजों माने आथिखालथ' जानाय लोंनाय बिराद सोलायलांबाय माने आर्टिफिसियेल जुग जाबाय नालाय आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि बर'फोरानो जानाय लोंनायाव गाव गावनो बानायना लानो हायोमोन जेरै नाफाम नाफामखौ बर'फ्रा माबोरै बानायो बे बेफोरखौ बर'फ्रा गावनो रोंखा राखामोन आरो बेजों लोगोसे नाफाम थेनायाव मा मा बाहायोमोन? बैफोरखौ जोंनि बर'फ्रा माने गाव गावनो गाव माने माबोरै बानायनांगौमोन बे मा होनांगौमोन बेफोरखौ बाहायोमोन। आरो बेजों लोगोसे बर'फ्रा थाव जायामोन नालाय माने खारदैखौसो बाहायोमोन नालाय। माने बेखौ खारदैखौ मानिफ्राय बानाय बा मा बिफांनिफ्राय बानायब्ला मोजां जायो बेखौ बर'फ्रा गावसोरनो गाव मिथिखागौमोन आरो खारदैखौसो जोंनि बर'फ्रा जानानै माने देरबोनाय बायदि होननाय बायदि मानो होनबा गोदो गोदाय जोंहा जेबो थाव बेफोरबायदि माबा मोनसे मुवाखौ बाहायनाय गैयामोन। मानो होनबा खारदैखौ बाहायोन जोङो जेरै अनला ओंख्रि संनाय बिदिनो नाफामफ्रावो खारदै होयो ओमफ्राय बिदिनो सबायाइ ओंख्रियाव खारदै होयो आरो माने बिदि जाथावना जाथावना बुस्थुआव अ खारदैखौ होनाय जायो जेरै ओंख्रि गोबाबफ्रावबो खारदै होनाय जायो। बैफोरखौ जों मिथि मोजाङै मिथिगौ आरोना। स' ओ बेखिनियानो आंनिफ्राय दा। दा नोंथांनिफ्राय माबायदि
औ बिदिनो ओ बिदिनो दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' गोबां रोखोमनि दं। जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय सबायजों दाउजों बा अनला दाउ बा
नारजि अमा ओमफ्रायहायो बिदिनो सबायजों साम'जों बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ। आरो जेरैहाय जों बानायनाय नाफामफोरखौथ' जोङो बानायनानै ओ जानाय जायो माने गावनो बानायनानै जायो आरो जों बर'फ्रा जायनि थाखायहाय गोदोहाय ओ गुबुन हारिफोरजोंहाय माने मुगैजादोंमोन जे गेसाव गोफोन जाग्रा हारि होननानैहाय नाफाम जानायनि थाखाय। नाफामाथ' दायो माने न'खरावनो बानायनानै लानानै माने जोङो नाफामफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो सबायजों साम'जों ओंख्रि संनायनि बादै एसे खोन्थाना होनो सानदों आरो ना। थ' जों माबायदि संनानै जायो। ओ सबायाइजों साम'जों होनोबाथ' जोङो सबायाइखौहायथ' जोङो जोंनि आबाद जे जोंनो मावो सबायखौ जों आबाद मावो
औ
उम थ' जोंनि आबादनिफ्रायनो बेखौहाय सबबायखौहाय जोङो बुथुमनानै लायो सबायाइखौथ' जोङो बिराद गुवार गुवार आबाद मावो आरोना। त' बेनिफ्राय जोङो सबायाइ बेगरखौ बै जाब्रानिफ्राय बोखारनानै लानानै आरो जोङो बेखौ सबाय महरै मोनो आरो जे बै सबायाइनि जाब्रा जोङो बेखौ सावनानै जोङो बेनिफ्राय खारै बानायो आरोना। थ' जोङो माने सबाइखौ गिबियावहाय मोजाङैहाय एवदबनानै उफुनानै लायो आरोना बे खौहाय सबायाइखौहाय हुख्रेबनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सबायाइखौ दसे सम दसे सम माने सोमनानै दोनो आरो ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय कुकाराव रुनानै लायो आरो आरो साम' होननानै बुङोब्ला जोङो साम'खौथ' दैयाव लायो माने जोंनि निजिरा बा दैमा बा जाम्फैफ्रावहाय जोङो बेखौहाय खननानै लायो लायनानै जोङो बेखौहाय माने ओ लायनाय लगे लगे जाया माने बेखौ हरसेसो सोमनानै दोनो आरोना। दैयाव। ओ ओमफ्राय बेनि उनावहायसो जोङो बेखौहाय साम'खौहाय मोजाङैहाय उ बिनि साम'नि दाखोनखौ गारनानै उनावहाय जोङो बेखौहाय साम'नि खिथुखौहाय दानस'नानै जोङो बेखौहाय ओ माने ओ ओ संनो थाखाय रेडि खालामो आरोना। माने बेखौ दानस'खांनायनि उनावहाय जोङो जेन साम'नि सिङाव खना खनला बा आं साम'नि बे दैयाव एबसे गोबाव थानाय लेथ्रा जायो नालाय थ' बियो खारथों होननानै जोङो लि हु आरो संख्रि होनानै मोजाङै बिराद गोबावै माने फुनाय जायो आरो ना साम'खौ। ओ बिराद फुयो आरो ना ओमफ्राय फुखांनायनि उनाव हाय जोङो बेखो मोजाङै सुयो आरोना दैया गोग्गो जाजासे जोङो। साम'खौ सुयो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ सुखांनायनि उनावहाय ओ बै जे थाव ओ ओ थाव होनानै ओ जेनबा सारायावहाय थाव होनानै ओ जोङो बेखौहाय अरावहाय सङो आरो ना।
उम उम।
मोजाङैहाय बेयाव संख्रि बानलु सामब्राम होनानैहाय जोङो बेवहाय मोजाङै साम'खौ एवो आरोना एवनानै जोङो साम' खौ एवनानै एवनानै जोङो बेवहाय ओ माने बै ओ बै जे सबाय ओ माबानानै दोनदोंमोन ना ओ रुनानै दोनदोंमोनना बेखौ बाहाय समबार होनाय जायो आरोना सबायखौ। ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै ओ गोदौहोनानैहाय बेवहाय जोङो ओ जे साम' मोन मोनसाम मोनजासे। जोङो बेखौहाय गोदौहोनानैहाय मोजाङैहाय जोंनो जेसेबांनाखि नांगौ ओंख्रिखौ बेनि जखा खालामनानै जोङो ओंख्रिखौ ओ ओ ओम बे साब'जों
ओम ओम।
सबायजों ओंख्रिखौ महर होयो आरोना। आरो बेवहाय नोंथांनियाव जुदि बै जे जोंनि न'खरावनो थानाय दुनिया थायोना गंगार धुनिया होनो।
औ।
बेखौबो जोङो होनो हायो आरोना माने साबसिनै मोदोमो आरोना।
जानायावो मोजां जायो।
औ जानायावबो मोजां जायो औ। बिदिनो जोङो बेखौ होनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै खाङो आरो बिनि उनावहाय बेयो सबायजों साम'जों ओंख्रि जायो आरोना नोंथां। औ बेखौ जोङो मोनजायो‌। आरो जोङो बैखौ जे ओ बेनि अनगायै जोङो सबायजों दाउजोंबो सङो। बे सबायाइजों दाउजोंखौबो जोङो दाउखौथ' जोङो जोंनि न'फ्रावनो मोनो नोंथां। फोसनानै लायो नालाय मासे मानै बिदिथ' जानो आन्था जों फिसियो न'। थ' बेनिफ्रायनो जोङो दाउखौहाय गोदानानै लाग्रोबाय। गोदानानै लानायनि उनाव जोङो ओ सबायखौ जेरैहाय सिगाङाव रुदोंमोन सबायाइजों साम'जों संनो बे बेदि रुनानै लाग्रोबाय। ओमफ्रायहायो दाउखौ मोजाङै संख्रि बानलुजोंहाय एवबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय ओ मा होनो बे रुनानै लानायखौहाय माने बै बेदरावहाय होसनो आरो ना ओमफाय बे खौ मोजाङै बेदर मोनजासिम ओ गोदौ होबाय थागोन आरोना सबायजों। बे दाउखौ जों ओ बेबायदिनो जोङो सबायजों दावजोंनि ओंख्रिया बेबायदि संनानैहाय जोंनि माने बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जायो आरोना। नोंथाङा अनलाजों दाउजों संनायखौ मोनथियो नामा नोंथां?
अनलाजों दाउजों आं मिथियो मिथिनायालाय।
अ खोन्थानो हागोन।
हागोन दे।
औ।
दा अनलाजों दाउजों होनोब्ला जोंहा माने न'आवनो माने माइरं थाखायोना होमबा। माइरंआथ' अलरेडि थाखायो आरो बेखौ माने गिबियावनो दैयाव सोमबाय। ओ सोमबाय बिदिनो उवालाव नङाबा ग्रेडारफोराव जोंहा माबा खालामबाय ओ
औ गुन्दै
गुन्दै खालामबाय।
औ।
ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै बिदिनो दै गुदुंखौ फुदुंबाय। दै गुदुं फुदुंना नै ओ बे अनला ओख्रिखौ बोरै गारबाजों गलायनानै दै गुदुङाव फ्रि फ्रि होबाय थाबाय। ओमफ्राय बिदिनो दसे गोदौ होनानै बेदरफोर होनांगौबाथाय बेखौ जब्ब' होबाय। ओ होखांनायनि उनाव ओमफ्राय दसे खोबहाबाय दसे खोबहाबानानै आरो बिदिनो ओ मोनहां मोनहां जेब्ला जायो अब्ला मा होनो रावखौ होबाय गंगार दुन्दिया बा माबा मोन होनो गोनां दंब्ला बेखौ होबाय आरो बिदिनो ओ दसे सम खोबहाब बावनानै जेब्ला साखिनायबाय मा संख्रि नांगोनना नायाखै। ओ बेखौ नायबावबाय नायनानै जेब्ला जाबाय अब्ला माने बेखौ ओ खांबाय आरोना जानो थाखाय।
उम।
थ' नोंथां टाइमाबो जाबाय दोनथ'लांसै नामा एक्स माबायाव लोगो मोनलायसिगोन।